हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों।
अ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना।
दङ मोजाङै नोंथाङालाय।
औ आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथांआ इसे सावन गोसा रायलायबा मोजां जागौमोन।
अ नोंगौ नामा दाखोना दो
बे खोना फैदों आरो।
अ दे।
औ। दायो आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा सम दङब्ला।
सावराय जागोन।
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय ज दोरोंनि सायाव सावरायनो सानदों आरो। ओ दोरों होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्राय मोनबोनाय माखासे नेमखान्थि खामानि दामानि गासैखौबो जयैनो मिथिना मोनो बेफोर दोरोंनि सिङावहाय जोङो बायदि रोखोमनि मावथाय बा बायदि रोखोमनि खामानिफोरनि नेमखान्थि बायदि रोखोमनि फोरबो फालिथाय आरो बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ लानानै माखासे खामानिफोरखौ मिथिना मोनो। बे धोरोंआ हाय जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जाय जाय जाय दिनैसिम दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेरावहाय सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ जोंनि आजै आज जौ मोनानो ओ फोरोंनानै गालांदों जायनि जाहोनाव जोङो दासिमबो बिसोरनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै दिनैसिमबो बेफोरखौ ओ फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो दोरोंनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियोब्ला बुंनानै होदो आरो
दोरोङारि सोमोन्दै बाथ जोंनि जेरै जानाय लोंनाय होम जानाय लोंनाय होनबाथ जेरै बायदि रोखोमनि जों ओंख्रि संना जायो नङा होनबा
नंगौ नोंथां
अनला अनला ओंख्रियाथ बरनि फेब्रेट नङा होनबा बिदिनो अनला ओंख्रिखो जानो गोनांब्लाथ जों माइरं नांगौ न गिबियावनो माइरं माइरंखौ सोमना दोननानै बेबायदिनो दसे सम बेखौ दोननानै गुरै जाबोला माइरङा सुयो सुनानै आरो बेखौ उवाल बा दिंखियाव बा मिक्साराव गुन्दै खालामनानै गुन्दै खालामनानै दैखौ फुदुंनानै ग्लब ग्लब फुदुंनानै बेयाव खारहै इसे बा संख्रि एसे फा बानलु बानलु बेबायदिनो आरो जेरै दाउ दाउ होयोब्लाथाय दाउ बेदर होयोब्लाथाय थावजों एवनानै बेबायदिनो अनलायाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बिदिनो
औ नंगौ नोंथां
नोंसोरथिंजाय माबायदि संनाय जायो अनलाखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि जोंनि जोंनि जायगायावहाय अनला ओंख्रिखौ बो बेबादि नोंथां बुंनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो संनायखौ नुनो मोनो जिहेतु अनला ओंख्रिया जाहैबाय बरफोरनि मोनसे आंगो एबा बयनिख्रुइबो मोजां मोनज जानाय मोनसे जाग्रा आदार महरै गनाय जायो नङा होनबा ओ बेवहायनो अनला ओंख्रिखौ जोङो हाबा फोरबोफोरावहाय गोदो गोदायनि हाबा फोरबोआवहाय बाहायोमोन जेनेबा हाथासुनि खुरनाय बेफोरबायदियाव बे हाबाजों अनला ओंख्रिया जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ बेखौ जोङो मोनथियो गोदोनिफ्रायनो ओ बेनि अनगायै अनला ओंख्रि संनाय नेम होननानै बुङोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ जायखि जाया माइरं जेरैबायदि जोसानिब्ला बो आरो माथ थानिब्लाबो जायो आरो उम माइब्राख खौल अनलायाव बाहायनाय जाया अनला ओंख्रि संनायाव बेनि अनगायै गुबुन गासै माइरंखौनो बाहायनो हायो बे ओ माइरं बेखौहाय गिबियावनो एसे सोमस्रोनानै लायो जेनेबा ओ खावसे खावसे घन्टा एबा खावसे मिनिट बेबायदि सोमनानैहाय अन माइरंखौ सोमनानैहाय गुरै जायोब्ला देनानै उवालाव बा दिंखियाव देनानै लानाय जायो बेनि सिगाङावनो जोङो दैखौहाय गुदुं खालामनाय खालामनाय जायो आरो जुदि अनला अनलाजों दाउ जानो गोसोब्ला बा बेदर जानो गोसोब्ला बे दाउ एबा बेदरखौहाय सिगाङावनो एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो खारैजों ओम बेनि उनावहाय बे एवफ्रामनाय दाउ एबा बेदरखौहाय ओ एसे साइदआवहाय हायखांना दोननानै बे दै होनानैहाय खारै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जुदि ग्लब ग्लब गोदौओब्लाथाय जोंङो अनलाखौ एरै एरै होयो। एरनानै होयो बे अनला जेब्ला अनलाखौ सारनानै होयोना अनखौ बे समावहाय खादौजों एसे ओ बिदि फिदिंनानै होबाय थानांगौ आरो। नङाब्लाथाय अनलाया गथा जायोना बे औ बेनि थाखायनो बे फिदिं फिदिं होनानै सारस्रि सारस्रि होबाय था होनाय जायो आरो बांद्राय अन होयोब्लाथ' गथा जायो नालाय जानो हाया बेखायनो एसे मिलायनाय हिसाबै होनाय जायो आरो अनलायाव अनखौहाय बेबायदिनो बेदर आरो नानि अनगायै बो जोंङो अनलाखौ बायदि बायदि रोखोमै जानो हायो जेरैबायदि सेवालि बिबार। बेनि उनावहाय खोमा बिबार। बेखौ मिथियो नोंथाङा?
नंगौ मिथिगौ।
खोमा बिबार आरो थुखुना बिबार बेफोरबायदि जों जानायखौ नुनो मोनो जोंङो बेनि अनगायैबो अनलाखौहाय खारै खारै नङाब्लाथ' जाया होननानै बुङो जिहेथु खारैआथ' खारैया गोनांथार अनला संनायावहाय अनला फाख्रि संनायावहाय। दा अनला बेखौहाय खारैनि अनगायै गुबुनजोंनो जानो हायो ना हाया बेखौ नोंथांङा एसे बुंनानै होदो।
जों हायो हानायालाय जोंनि थिंजाय बेबायदि बिदिनो अनलाखौ मोननै रोखोमै जानो हायो। जेरै खारैदो मोनसे आरो मैस मोखैजों मोखैजों संबाथ' मोखै नांबाय जेरै ज थाइगि थायसो थाइगिर बिदो थाइगिर होनानै बिदि अनलाखौ मैखि संनाय आरो ना बेबायदि
नंगौ नोंथां।
अनला अनला बुङोब्लाथ' बर'नि हाथा खुरनायावबो खैना गोदानखौ संनायखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो। बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि जानाय जायोना जाया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि जायगायावहाय गाहायै अनला हाथासुनि खुरनाया गोदो गोदायहाय गोदो गोदाय समावहाय बांसिनै जायोमोन मानोना गोदो गोदाय हाथासुनि खुरनानैसो हाबा जायोमोन ना। गोदोनि मानसिफोराहाय आथिखालावहाय हाबा गिदिर जानाय नेमा बांसिन जाहैबाय। बेखायनो खायसे खायसे जायगायावहाय हाथा खुरनायखौ जोंङो गोबां बिबाङै नुनो मोना आरो नाथाय जोंनि जायगायावबो दासिमबो मोनफा मोननै न'खरावहाय बे हाथा खुरनाय नेमखौ नु नुनो मोनो बेयावहाय हाथा खुनाय समावहाय खैना गोदाना हारसिङैनो खैना गोदानख खौ हारसिङैनो इसिङावहाय ओंखाम संहोनाय जायो आरो बे ओंखाम संहोनायाव अनलाखौबो संनाय जायो संहोनाय जायो खैना गोदाना हारसिङैनो संनांगौ आरो ओंखाम आरो अनलाखौहाय बेनि उनाव संखांनानैहाय सिथ्लायाव जिरायनाय गासै मानसिफोरनो राननानै होनाय होयै होनायखौ नुनो मोनो आरो। बेवहाय ओ हाथासुनियावहाय- हाथासुनि बे ओंखाम होनाय समावहाय हाथाजों हायनानै होयो होननानै बुङो हाथा गोदो गोदायथ' दंफांजों दाननाय हाथा मोनसे दङमोन नना नोंथाङा थारैनो नुदों जानांगौ। औ बे हा थाजोंनो ओंखामखौ हायनानै ओंख्रिखौबो बे जोंनो हायनानै होनायखौ नुनो मोनोन आरो।
दानि दिनावथ' बे हाथाया दंफांनि नंला नाथाय बे बायनानै मोननाय ससपेन औ बेफोरबायदिजों होनाय जायो आरो गारबा बेफोरबायदिजों
नोंगौ
औ बेनि अनगायैबो नों थां ओ जोंनियावहाय दोरोङारि जानाय-लोंनायावहाय जोङो अनलानि अनगायैबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर नुनो मोनो नङा होमब्ला? ओ बे ओंख्रिनि, ओंख्रि बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा ओ सबाइनि सोमोन्दै थारैनो मिथिगौ जानांगौ। औ दा बे सबाइखौ माबायदि सङो एबा माबायदि बानायो बेखौ नोंथाङा बुंनानै होदो एसे?
सबाइ सबाइखौथ' जों गिबियावनो लाबोनानै सोमनानै दोनो नङा होमबा?
औ नोंथां
खौ रुइबोला रुइबोला बेदि सुखांना-सुखांनानै बिदिनो सारायाव एसे दै होनानै बा सबाइ होनानै खारै एसे होनानै जों बेखौ गोदौहोनानै बेबायदिनो गोदौखांनायनि समाव बा संख्रि इसे बानलु बा हायजें बिदि होनानै आरो ना गोरानजों, बेदरजोंबो जानोहायो बेखौ ना गोरानजोंबो जानो हायो। बा बेदरजों जाब बेदरखौ गिबियावनो एवग्रोना ला नानै बेखौ संनाय जायो आरो ना-नादो संबोब्ला नाखौबो एवना लानानै बेबायदिनो जोङो सबाइखौ संनायखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि जायगाया अ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि सङो बे बेखौ?
औ जोंनि जायगायावबो सबाइखौहाय बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ संनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो जेन'बा सबाइखौ गिबियावनो ओ सबाइखौथ' जोङो न' न'आवबो गायो नालाय। जेब्ला गायनायनि सम फैयो अब्ला गासिबो न- न', खायसे-खायसे जायगायाव दासिमबो गायो आरो दाथ' बांसिन बायनानैनो जायो नालाय बेखायनो जायहा न'नि सबाइखौ बांसिनै गोथाव जायो होननानै फोथायो। माने बांसिनै गोथाव जायो आरो न'नि स बाया न'नि गायनाया। बेखौहाय ओ गायनानैहाय जेब्ला जोङो सबायखौ लाबोयो अब्लाहाय फोराननानै जोङो बेखौ न'नि सबाइखौहाय गथा गथा जायो नालाय बेखौ जोङो आरो आरोबाव खेबसे उनफिननो गोनां जायो आरो। जेनेबा देनानै लानांगौ जायो आरो माइरंफोरबायदि बेबायदिनो बेखौ सोमनानै दोनो हरसे नङाबा एसे सम सोमनानै दोन्नायनि उनावहाय बेखौ खारैजों आरामनो दै एसे होनानै एसे रुहाय ग्रोबाय। बेनि उनावहाय दै होनानैहाय गोदौ होबाय थाबाय बेनि उनाव बेनि बेफोर खारैखौ संखांनायनि सिगां संनायनि सिगाङावनोहाय जोङो बेदर होयोब्ला बेदरखौ एवनानै लानाय जायो आरो ना होयोब्लाबो एवनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला गोदौबाय थायो अब्ला गारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय सबायावहाय बे बर'फोरा जों गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदों जेरै मस्ला मस्लि गैयि समावथ' जोङो ओ बायदिसिना हाग्रानि बिलाइफोरखौनो बाहायोमोन ना जेरैबायदि गंगार दुन्दिया होननाय बे गंगार दुन्दियाखौ औ जाबाय ओम। नोंथां औ। दे होमबालाय नों थां लाखिथ'नोसै।